औ खोनादों ओं, ओ ओ नै दिनै एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै रायलायनाय।
अ बर'फोरनि एम्फौ फिसिनायनि सायाव?
ओ, ओ
अ बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां।
औ बुं दे
ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो एम्फौखौ फिसिबोदों आरोना बे मोनसे बरफोरनि ओ मोनसे जिउ राहा बायदि आरो बर आइजोफोरनि।
ओ
उम बे औ बे इन्दि एम्फौखौ फिसिनो थाखाय ओ जोङो गिबियावनो जोलै हिसाबै जोङो माखासे माबा एम्फौखौ माने बासिनानै लायो आरोना बेनि उनावहाय बेखौहाय जोङो ओ बिदिनो बिजिजों सुनानैहाय खानानै दोनो बेवहाय जाहाथे बियो बिदै दैनो हायो आरो जो जोला बेखौ माने बासिनानै बर आइजोफोरा माने मिथियो जे बबेयो जो जाथावना बबे जोला जाथावना बेखौ मिथियो बेनिखायनो बिसोरो सायखनानै लानानै माने बेखौहाय जोलैनि थाखाय बिदै दैनो दोनो आरो बिनि उनावहाय ओ जेब्ला बियो बिदै दैयो अब्ला बेखौहाय मोजाङै बुथुमनानैहाय ज खालामनानै मोनसे जायगायावहाय ओ जमा खालामनानै दोनो आरो। ओमफ्राय बियो ओ ओ स्नि साननि बाराबो लायो आरो मा गरम बोथोरावहाय माने खमबो लायो बिनिफ्रायहाय ओ जेब्ला बियो माने ओ गफायनानै एम्फौनि महर लायो आरो नोंथां, खोनादोंना?
ओ, औ खोनादों।
औ ओमफ्राय बियो जे -जे जेब्ला एम्फौ माने बि दैयाबो माने दिनै दैनाय गाबोन दैनाय बिदि जायो नालाय बेखायनो ओ एम्फौआबो माने खेबसेनो जमा ओंखारा आरोखि माने उन सिगां बेफोरबायदि जायो बेनिखायनो जेब्ला बे एम्फौआ ओंखारो अब्ला बे गोरलै जोङो एम्फौनि आदार हिसाबै उम गुबैयै जोङो बे माबा इन्दि बिलाइखौ नोंथाङा, मिथियोना?
औ मोनथियो।
बेखौहाय होनाय जायो आरो बेयावहाय माने इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायो खारन एम्फौआ माने फिसा समावहाय जोङो इन्दि बिलाइ जेसेबां गोरलैसिन बेखौहाय होनाय जायो आरो नोंथां।
जानो मोजां जानायनि ना?
औ, औ जाहाथे बेयोथ' गोरलै जायो नालाय बेखायनो माने गोरलै इन्दि बिलाइ फोर होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेब्ला एम्फौआ ओ बिदिनो सानफा एफा एम्फौआ बिराद एसे थाब थाब देरो माने, जेब्ला देरो अब्ला बेयो गुस्लाय लांबाय थायो आरो गुस्लाय लांनानै जेब्ला रुंगनाय होननानै बुङो ना माने ओ गुफुर गुफु गुफुर बिदिनो महरा सोलिलांबाय थायो आरो सानफा एबा सानफा फायबा ओमफ्राय जेब्ला जों देरो अब्ला बिनिफ्राय एसे गोरा गोरा गोरासिन इन्दि बिलाइखौ देरनायजों लोगोसे होलांबाय थायो आरो
उम उम उम
औ ओमफ्रायो बेनिफ्रायहाय जेब्ला एम्फौआ बिमानि महर लानो नागिरो अब्ला एसे गुफुर गुफुर गुफुर गुफुराव सोलायो ओमफ्रायो बे समावहाय माने बिमा जेब्ला बिमा जानो नागिरो अब्ला एम्फौआ माने आदारखौ बारा जाबाङा जाबाङा जायो आरो नोंथां।
उम उम
ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला बिमायाव महर लायो अब्ला माने आदारखौ जों आदारखौ मोजाङै होनांगौ जायो। माने बै गोरा गोरा इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो आरो
ओ ओ
बेनिफ्राय ओ बे जेब्ला एम्फौआ बिमायाव महर लायो अब्ला माने ओ बिमानिफ्राय जेब्ला गोमोनाव महर लायो अब्ला गोमो खालारनि जायो आरो ओमफ्राय बेबायायदिनो जेब्ला एम्फौआ मोनो अब्ला गोजौ फारसे गावनि खुन्दुं लुनो थाख फिथोब लुनो थाखाय माने बेयो गोजौ फारसे दावखोलाङोबा जायगा ना नागिरो आरो ओमफ्राय जोङो फिथोब थोबनो थाखाय बिदिनो थालिर बिलाइ माबा मोनसे गोरान बुस्थुखौ होनांगौ आरो जोंनिथिंजाय थालिर थालिर बिलाइ गोरानखौ होयो बेनो फिथोबथोबनो थाखाय।
उम एम्फौनो?
औ। बेनि अनगायैबो बेलेग खौबो होजायो जेरै बेै थाइजौ बिलाइ माबा माबि बेफोरखौबो होजायो। बेवहाय जाहाथे बे मोजाङै फिथोब थोबनो हायो आरो
ओ
औ ओमफ्रायो जेब्ला बे फिथोब थोबो अब्ला बेखौ मोजाङै राहोनानै बेखौ खौ ओ फिथोबखौ खानाय जायो आरो नोंथां।
ओ ओ
औ ओमफ्राय बे फिथोबखौ खानानैहाय साननैसो खानानै दोनो एसे राबाथाय माने एम्फौ खौ बे सिंनिफ्राय जिरनानै जायो आरो ओमफ्राय बेखौबो बांद्राय औ मा होनदों नोंथां?
फोरा गोदो गोदाय बे एम्फाखौ फिसिबोदों आरो बिदिनो समाव बरफ्रा इिन्द जिजोंनो ओं आथिखालाव इन्दि इन्दि जिनि बेसेना गोबां जाबाय इन्दि जि इन्दि एम्फौनि खुन्दुंजों आथिखालाव बर'फ्रा गोबां गावसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ बरननानै बेसेन गोसा बेसेन गोसा दामाव फाननाय नुनो मोन्नाय जायो जेरै हौवाफोरनि थाखाय इन्दिख'द आरो माखासे इन्दिनि आरनाइ माखासे गोबां मुवा दंबावो इफोरखौ आथिखालाव मार्केटाव गोबां गोबां रां खामायनो हायो फाननानै।
औ नंगौ नोंथां।
उम
बेबाय ओ बे गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोराथ बे एम्फौ फिसिनानै बे एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानैहाय ओ माने गाव गावनि जा ओ माने गाननाय जोमनायफोरखौ बे इन्दि इन्दि इन्दि एम्फौनि फिथोबनिफ्रायनो ओव
नों बुंबाय था।
इन्दि एम्फौनिफ्रायनो माने ओ फिथोबनिफ्राय लुनानै गाव गावनि गोसोबायदि माने समायना रमायना आगर एरनानैहाय दखना दखना आरो बै जोमखांग्रा उलजि होन्नानै बुङोना जों जाय खौ आरो औ आरो फास्रा ओरै जोमबायग्राया बेखौ माने बानायनानै लायोमोन आरो आरो आथिखालावथ' थ' बेनि बेसेना गोबां गोबां बेसेन गोसा आरो बे इन्दि एम्फौनिफ्राय दिरुनना मोननाय फिथोबनिफ्रायनो आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ जिफोर समायना रमायना जिफोर दानानैहाय बर' आइजोफोरा माने ओ हाथ हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो।
ओं उम। दाथ' नुनो मोनो आथिखालाव एम्फौ फिथोब आरो एम्फौ लाथा फानानैबो गोबां रां खामायनानै बर' आइजोफ्रा गावसिनि न'खरखौ सालायबोदों।
ओव नंगौ माने बे ओरैबायदि मुलाम्फा जायो जोंहा बे एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों माने एम्फौखौबो मोनजाबाय लोगोसे बेखौबो जोङो ओ फाननानैहाय गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम।
जोंनि जायगायाव एम्फौनि आदार हिसाबै खालि इन्दि बिलाइखौल' होयो। इन्दि बिलाइनि अनगायैबो जोंनिखैजाय ओ खारं बै खारं बिलाइआ बेखौ होयो आरो गाम्बारिनि बिलाइ बेखौबो होनाय नुनो मोनो आरो। नाथाय मोनसे मोनसे बुंनाय राव दङ इन्दि बिलाइ जानानै देरनाय एम्फौनिख्रुइ ओ गोथावसिन जाया होननानै बुङो आरो। जेरै बे खारं बांद्राय टेस्ट मोनजाया होननानै बुङो आरो बांद्राय गोथाव जाया होननानै माने इन्दि बिलाइ इन्दि एम फौ नालाय बियो जिहेथु बे इन्दि एम्फौ। बेनिखायनो इन्दि जाना देरनाय एम्फौआ मोदोम गोनां गोथावसिन जायो होननानै गो-गोबां बर'फोरा बुङो आरो। नोंथांमोननि जायगायाव मा मा खौ होबावो नामा बेलेग
जोंनिसाय जोंनि जायगायावथ बांसिनानो इन इन्दि बिलाइखौ होयो आरो सोरबा सोरबा रेसम बिलाइबो होयो नामाथाय
अउ माने जायगा लायै जायगा आलदा आलदा जाहै बे आरो बेयो नोंथां।
ए ए खाथियावनो बे सम बागान दं जोंनियाव। एसे बुरजा ओं गोद औ आं उन्दैयाव नुबाय थायोमोन। जायखिजाया हुम।
नोंथांमोननि जायगायाव दाबो इन्दि इन्दि एम्फौ फिसियो ना?
इन्दि एम्फौ फिसियो फिसिनायालाय बाजार बाजारावसो सामफ्रामबो मोनो एम एम्फौ लाथाखौ।
औ।
उम।
जोंनि जायगायावबो
सेरसेयाव दुइस' लायो खोमा से जोंनियाव।
अ जोंनिख्रुइ बेनिफ्राय बेसे सेना बांसिन मानो होनना बुङोब्ला जोंना ओ ओरै माने खाथि नसुंसे रायजो आवहाय जोंना माने ओ लांलाय लाबोलाय माबाया दं नालाय राहा लामाया बेनिखायनो माने जोंना बेसेना बेनिफ्राय बांसिन जायो आरो।
ओ नोंथाङा इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथिबावगौ नामा?
आंनि मिथिनायाथ बेनोसै नोंथां जाबायदि माने फिथोबनिफ्राय बो मुलाम्फा मोननो हायो। एम्फौखौ फाननानै बो जों मुलाम फा मोननो हायो। आरो बे फिथोबनिफ्राय गोबां ओ ए खुन्दुं लुनानैहाय जि जोम दुरुननो हायो। आरो बे इन्दि एम्फौआ जेरै इन्दि बिलाइ खारं बिलाइ, गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौ जायो आरो लोगोसेनो बे ओ इन्दि-इन्दि एम्फौनि जोलै महरै जेरै जोङो ओ एम्फौनि फिथोबनिफ्रायनो जोलै थिखांनानै दोनो बर' आइजोफोरा ओ ज जेब्ला जोलै थांङा दोनो अब्ला बे सिखिरि महराव नुजायोना नोंथां? सिखि-सिखिरि महरनिफ्रायनो माने बियो ओ जो जोला सायखनानै जिहेथु बर' फोरा दोनखायो बर' आइजोफोरा दोनो नालाय बिनि फ्रायनो माने बियो ओ बिदै-बिदैखौ दैनानैहाय बिनिफ्रायनो जोङो एम्फौनि जोलैखौ दरनाय मोननाय जायो आरोखि बेनिफ्रायनो माने जुदि नोङो ओ आरो फिन खेबसेबाव लाबाव एम्फौखौ नोङो जोलै थिखांनो लुबैदोंबा आरोबाव माने ओ बिदिनो जोलै महरै थिखांनानै दोनबाय थानांगौ आरो अब्ला जायो बेबायदिनो
ओमफ्राय इन्दि एम्फौनि जोनोमनि सोमोन्दै इन्दि माने इन्दि फिथोबनि खुन्दुं बर नि सोमोन्दै मिथिगौ नामा जोमखौ बोरै जोंनाय?
अ बिनि सोमोन्दै आं बांद्राय मिथिया नोंथां दिनैनि रायजलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
औ जागोन दे।